हेल'।
हेल' खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
औ।
दा होमबा गाननाय जोमनायनि सायाव रायज्लायनोसै। खोमा?
दे जागोन दे।
रायलायजागोन।
औ। नोंथाङा बुंग्रोदो।
नोंथांमोनथिं गामियाव ओरैनो बर' आइजोफोरा माबायदियै दायो लुयो गानो बेखौ मिथिनो हागोन नामा?
जोंनिथिंजायथ' बर'फोरा इदिनो बर' आइजोफोरा बांसिनानो दख'ना गानो गाननायालाय ओमफ्राय खायसे खायनै खायसे खायनै माने गुबुन हारिनिफोर एक्सलि माने गुबुन द्रेसबो मालाबा ला गाननाय नुयो आरो। औ खिन्थु मेक्सिमाम दख'नाखोनो गानो जोंनिथिं।
औ।
ओ नोंसोरनि थिंजायलाय?
जोंथिंबो बर' हिसाबै बर' आइजोफोरा दख'नाखौनो गानो।
औ।
औ आरो दानायफोराबो बिदिनो गावबा गाव इसान दायो गामसा दख'ना हौवाफोरनि थाखाय गामसा दाबाय आइजोफोरा आरो गावसिनि थाखाय फालि दख'ना लांगा बि खौ दानानै गानो आरो। आरो बि मा होनो अक ग्रं ना मे ख्ला होनो बेखौबो गाननाय गानो आरो जोंनियाव।
औ। फोरनो दखनाया ओ फोरनो आइजोफोरनि दख' नाया खैथासो दंबा खैथा बाहागोनिसो दंबावथाय?
दख'नाखौथ' दा मिथिनाय आंनि मिथिनायाव बि अग्रं मोनसे अग्रंखोनो माने मेख्लाबो होनो ना?
औ औ।
से लांगा। जायखिया मोननै रो होनजायो आरो
औ औ
ओरैनोथ' दख'नाया खैबाथा माबा दं जेनेबा बे मोननैखौनो गाब बाहायो हाबाफोरावसो जेनेबा दख'ना थावसि खौ बाहायो आरो अ नामफोरासो बेले बेले जाहैबाय अब्लाबो लांगायावनो गोलैबाय बेबो
दखनाफोराबो बहुत दाम दाम थायोना बेसेनाबो बहुद गोबां गोबां जायो
दानियावथ' गोबां दाम ओंखारबाय सिगांफोरथ' एसेबां ओंखाराखैमोन दख'ना थावसि दखना अग्रं इफोरो बाजारावबो दाना मेरलासै
मेरलासेै ओ
औ गामि गामि बर आइजो फोरा दानाय लुनाया एसे एसे खम जाहांबोहांबाय आरो गुबुन जायगानिफ्राय साप्लाय जाग्रा जाबाय दाना बर'नि दख'ना गाननाय जोमनायफोराबो आर'नाइ गस्ला आर'नाइ फालिफोरा
दानि जुगावथ' बर' सिख्लाफोरखौ दख'ना दानायखौ नुनो मोनला माथो
नुनो मोनला गोबां खम
औ सिख्लाफोरखौ बुंजाया जोंनि आइजो फोराबो बारा माने बहुत खम जाबाय आरो ना
आइजोफोरा खम जाबाय आगोल जेरैबायदि गाव गावनो दायोमोन बायया बायालासिनो दानिया दानाया खम जाबाय टुइन्टि पारसेन्टसोआ दायो ओइटि पारसेन्टआ गुबुन हारिनि दानायखौनो गानो आरो दामफोराबो गोबां जायो बाजारफोरावथ'
नोंथांमोनजों हौवाफोरा औ गवाफोरनि गाननाय खालामाबाय
बिथिं हौवाफोरनिया बिदिनो गामसा थाबाय गामसा गस्ला गरमफोरावथ' बिदिनो गामसा गानबाय गिन्जि गानबाय
गेन्जि गानबाय औ
गुरावबालाय आरो गस्लाया गुफुर सार्ट बा स्पर्टिं सार्थ जागोन गामसा गोथां आर'नाइ फालि आर'नायइ गस्ला लानानै मोसायो बैसागो मागियो आरो
जोंनिथिंबो बिदिनो औ। जोंनिथिंबो बिदिनो गानो आरो गामसायानो बांसिन बांसिन मानसिफोरानो गामसा गानो जेन बोराइफोर जेनेबा। बोरायफोराबो सेंग्राफोराबो सोरबा सोरबा। सुला गाननो खिन्थु खायसे खायसेफ्रा माने बुहुदआनो आरो ना लंपेन्ट गाननो। बा हा पेन खानदा गरमाव हापेन गाननाय बायदि।
जानो
खिन्थु आं गामसा गाननानै मोजां मोनो आर ना माने। दाबायदि गरम ताइमाव माने कमर्फत तेबल नाङो माने। गामसा औ गामसाया गरमाव।
गामसाया गरमाव मोजां। दुगैनाय मानायफोरावबो गामसा गाननानै। दुगैनो गानस्लायनो मोजां जायो इजि जायो।
औ।
लंपेन्ट लंपेन गस्लाफोर बेलेगाव थांबाथाय गानजायो आरो।
औ औ।
गुबुन जायगाफोराव थांबाथाय गामसाजों थांनाया खम खाथि खालाफोराव गामसा गाननानै थाङो। बर' आइजोफोरा आरो गुबुनाव थांबाबो दख'ना गानना थांथारनांगौ जायो आरो होमबाना बर'नि सिनायथिखो गुबुनफ्राबो सिनायखायो। अब्लाबो टाउन सहराव थानायालाय आरो बहुत खम। खनना गाननायफोरा।
दख'ना ओरैनो गानानो ओरैनो दख'ना गुबुन टाउनफोर थानाय फोराबथ' दख'नाखौ माबा मोनसे जेनेबा फेस्टिभेल जाबाथाय माबा मोन प्रग्रामफोर जाबासो मा गाननाय नुयो आरो। आरो बांसिन ओरैनोथ' गानानो। ओम।
गामिनि आरो दख'नाजोंनो थाखानांगौ जायो आरो। होवाफोरनाबो गामसा। गामि एरियायाव गामसा दख'नायानो सोलियो बांसिनानो सोलिखायो। आइजोफोराबोथ' गानखायोआनो बेलेगाव थांबा आरो हौवाफोरनिया एसे खम जायो आरो जेनेबा बेलेगाव थांबाथाय दख' बा गामसा गाना गो बहुद खम।
आरो दासानदै नुनो मोना मानसिफोरा बुङो जे दख'ना गाननाय बा दख'ना गानना बासिनो थानाय मेने दख'ना दख'ना गानि आरो ना। बिदिनो जों मोनसे बेनो एसे बारसा जेनेबा बिदिनो बबाव थांबथाय सिख्लाफोरा दख'ना गाना। मागाना होननाय नोंथाङा एसे एसे माबा फोरबोखुं बुंनो हांगोन नामा
हा बदि बेलायावथ दा - -
औ
दा मदार्न जुग जाहैबाय नालाय आगोलनि आगोलनि समजों दानि सम समजों रुजुना नायबाथाय जेनेबा दानिया जेनेबा एसे जौगानाय हिसाबै जेनेबा फ्रायानो गोबां सिख्लाफ्रानो दख'नाखौ बेलेगाव गानला बिदिनो गुबुन हारिनिफोरनि लंफेन गस्ला सिफ बायदि गाननानै मदारन दे खायनो लुबैयो आरो
औ औ नंगौ
ओम दा जेनेबा गुबुन जायगायाव थाहनानै फरायो सिख्लाफोराबो दा बेवहायबो दख'नाजोंबो कमफरटेबोल जाबाय जाजोब जोबा नालाय बेखायनो बिसोरबो बेलेग बेलेग जायगायाव थांनायाव बिदिनो गुबुन हारिनि ड्रेस बेखौ गाननानै थानांगौ जायो आरो फेन गस्लाफोरखौ दा बेखौ गामियाव थानायफोराथ' बुजियाना बुंसोलायो आरो
उम हेल'
औ हेलौ
औ
अ
उम
फैना होदोंमोन दानहरबाय
आंना फैगासिनो दंमोन दा आंबो दानहरबाय ओ नोंथाङा थिगानो थिगखौनो बुंदों नंनायालाय न नगौ नंगौयानो आरो दानि जुगावबो आरो माने गावनि गोसोबायदि जाहैबायनाा माबाफोराबो
हम
खिन्थु मोनसे टाइमाव जोंनि हारिनि थाखायबो आरो एसे दख'नाफोर गाननांगौ आरो सि
औ।
उम।
दानिया एसे मर्दान जुग जाहैबाय नालाय आगो आगोलनिजोंबो रुजुबाय थाबाबो जाया बिदि रखम जायो आगोलनिया जाबाय एसे गोग्लैसोनायमोन आगोलनिसाय दा बर'खौ जौगाबोबाय। गाननाय जोमनायाथ' गाव गाव गनि जेनेबा हारिमुवारि ड्रेसफोरखौ गाननाय जोमनायखौ बावाबानो जाबाय।
उम।
गावखौ बर' होनना सिनायथि लानो लाजियाबानो जाबाय। गाननाय जोमनायखौ फिसायावल' नारसोमबाय था जाया।
उम उम। नोंथाङा माबायदि माबायदि गस्ला गाननानै मोजां मोनो नोंथाङालाय?
आंनियाथ' गस्लाया नरमेल। नर्मेल गस्लाफोरखौनो मोजां मोनो। एसेबां मदार्न टाइपबो लुबैया आरो एसे फर्मेल। टाइपनि गस्ला। आरो जिन्सफोर बेखौ गाननो बायो आं। कटननि गोजा बायो आं पेनटफोरखौ बायबाबो।
आंनाबो बिदिनो आंबो जिस बेफोरफोरखौ बारा मोजां मोनो आरोना। बिदिनो आंनाबो फरमेलसो मोजां मोनो आंबो बांसिननानो आङो फरमेल सार्ट औ उम।
मोजां नाङाना जिन्स लमपेन्ट गाननो।
खस्थ' जायो सुनायफोराबो खस्थ' जायो
सुनायावबो खस्थ' जायो।
फरमेला आरो मोजां जायो गाननो। खुला खुला मोनो। फ्रि जायो उम।
कमफर्टेबोल मोजां जायो आरो। नोंथाङा गुबुनफ्राव थांबाथाय माखौ गानो गामसाजों बांसिन थाङो ना लंपेन्ट गानना बांसिन थाङो मोजां मोनो।
गामिनि खाथि खालायाव थांबाबो आं गाम गान गानायालाय ओमफाय खिनथु एसे गोजानाव थांबा लमपेन्ट गाननांगौ जायो आरो। खिन्थु गामिनि खाथि खाला दखान बा शकफोराव थांबाथाय गामसाखौनो गानो। गाननायालाय मालाबा टाइमाव। मालाबा थाइमाव आरो। गानबाय। एदि जायोम खिन्थु जोङो बिदिनो जेनेबा माबाफोर प्रग्रामफोर जादोंबाथाय गामसा ग जादों आरो माबा मेक्सिमामानो
औ।
गामिफोराव माबाफोर जादों माबासे जादोंबाथाय बर हसाबायाव जेनेबा मागो बैसागो फोराव आरो। एसे प्रग्राम जायो नालाय बेफोर गान गामसा गानो औ।
थिगानो।
औ। ओमफ्राय हेलौ।
औ हेलौ।
औ।
औ
आथसा
बाथ्रायानो ओंखारनो नागिरा।
आंनाबो बा मबारा फनफोर रालाय बङा नालाय। सालर बाङा ओ।
बांसिन सिनायनाय फ्रिद्रायबा फ्रिफोरजोंबा एसे बाथ्रा ओंखारो जेनेबा फार्स्ट टाइम गोदान टाइमाव माने मा बुंगोन मा बुङा इदि जायोना उम
नोंथाङा माबायदि गाबनि गस्ला गानना मोजां मोनो जेनेबा गुफुर गोसोम बायदि
जायखिाया औ गुफुरखौ मोजां मोनो आरो। गुफुर इदिनो थाइपफोरनि बेबायदिखौ मोजां मोनो।
उम गरमाव आरो गुफुरबो गाननांगौ गाननायालाय
गुफुर गाननांगौ गोसोमबाथाय गरमाव बांसिन गरमसिन जायो।
गरमसिन जायो उम सानदुं आ माने लाइतखौ गावना बोथाबना लायो आरो ओमफ्राय गरम जायो बांसिन स्किननिबो प्रब्लेम जायो एसे गरम बोथोराव गोसोम उम होमबा जाथ'बायना नों थां दा औ औ दे उम दे जागोन दे औ